औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों औ औ औ दं
अ होमबा नोंथां ओ जोङो बर' हारिनि जि मोनसे अमा आरो दाउ फिसिनाय
औ
बिनि सायाव दसे सावरायनि। औ ओरैनो नोंथां ओ थोंजोङै जोङो बर'फ्रा फ्राय गोदो गोदायनिफ्रायनो रांखान्थि बिथिङा जौगादों होननानै जौगाबोदों होननानै बुङोब्ला थोंजोङै जोङो अमा आरो दाउनिफ्रायनो होननानै जुरिजेनो बेखौ जोंङो ओरैनो हमनानै लानो हायो नोंथां। मानोना अमाया जाबाय बर'फोरनि मोनसे बेदरफोरनि गेजेरावनो
औ
मोनसे ओ मा होननो नांगोन बेखौ जायगा लासिननाय होननानै बुंनांगोन। जायनिखि मोनफ्रोमबो बर' न'खराव जों अमा फिसिनायखौ नुयो। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय नोङो दाउ फिनाय अमा आरो दाउ बर' हारिनि समाजजों मोनसे ओ जोबोद ओ एंगारथावनो हायै बायदि मोनसे आंगोथि गोनां मोनसे बियो ओ जिब जुनार होननानै बुंनांगोन जेराव जोङो बे मोननैखौ एंगारनानै नों हाबा खेराइ बा गुबुन गुबुन फोरबोफोरा जेबो मोनसे ओ गनायजाथाव जाया। बा ओंथि गोनां जाया। दा अमा फिनायनि फारसे आथिखालाव गोबां गोदोनिफ्राय सोलायबोबाय दोनै जोङो न'नि बै बेरा खनायाव थानाय जि मोनसे थासारि गन्द्रानिफ्राय जागायनानै दोनै बेयो मोनसे गिदिद मोनसे न'नि सिङाव सलिफैनाय जाबाय। जेरावनाखि गोबां फेसिलिटिस गोनां ओ गोनोखोआरि आदबजों अमाफोरखौ फिनाय जायो नङा होमबा नोंथां? दा बे बिथिङाव नोंथांमोननिसिम दासिम ओ अमाखौ माबायदि थासारियाव दाबो फिनाय जायो बेखौ नोंथांमोननाव एसे मोनथिनो लुबैबाय आं बे समाव
अ अमाया नों ट्रेडिसनेल नङा होमबा? ट्रेडिसनेल आरो बिजनेस लाइनाव फिसिनाय। आ मोननै आयदायाव अमाखौ फिसियो माने फ्राय बर'फोरनि न'खरावथ' अमाफ्रा मासे मानैबाबो थाखा खायो बारु बा ट्राइबेलफोरनि न'खराव।
औ
दा आथिखालाव नाथाय अमाखौ बिजनेस लाइनाव लानानै गोबां बेबायदिनो जों जौगासारनायखौ नुबाय आरो बेबायदिनो गोबां मा होनो अमानि जितुनि फार्म खालामनानै बा फार्मिं लाइनाव लांबाय आरो अमाखो बे फ्राय माने अमानि आबाद बुंनांसिगोन जों नोंथां। अमाानि मावनाय जायो आरो। आबाद अमानि आबाद होनना बुङोब्ला माने आथिखालाव खोब जोंनि बर' सुबुंफ्राबो माने अमाखौ बेबायदिनो गन्द्रा बा बानायनानै ओ हमनानै ला पाक्कानि हाफ वाल होनानै थिं दोनानै बेबायदिनो गिदिर गिदिर रुम बानायनानै जाहाथे मोनसे रुमावनो अमाया माने
दसथासिम थानो हानाय बा जों माबबासिम बिसिम थानो हानाय बेबायदि गन्दा खालामनानै अमा फिसिनाय नुसै आरो।
दा बिदिनो खथा खथा माने दुइस'था गाहामसिम मोनसे अमा फिसिनायखौ जों नुयो। दा बेहाय आथिखालाव मा जायो ओ बेबायदि अमा फिसिबा माखासे जोंनि जा ट्रेडिसनेल अमानो आदार होयो बे आदार हो आदारफोरखौबो जों बारा बाहायनायखौ नुनो मोनला। माने अफ्रिफोरखौ जों बारा होनाय नुवा। ओमफ्राय बायनानै जेनाखि अमानि आदार मोनो बैफोर अम अमानि आदारखौ होनाय जायो एबा साबुद ना मा होनो बेखौबो होयो।
बिदिनो होयो।
बे बेबादिनो बायनाय मोननाय मेदिसिन गुन्दैखौ होनाय जायो गुन्दैजों मिक्स खालामनानै बिदिनो लगायनानै बे मेडिसिनखौ होनाय जायो आरोखि अमानो। होनायाव फ्राय अमाया बेबायदि होबाय थायोबा थाबैनो देरो आरो ना।
थां
अफ्रि होनानै फिसिनाय आरो बै बेबायदि मेडिसिन गुन्दैजों लगायनानै होनानै फिसिनाय। अमानि टेस्टआबो आलादा आलादा जायो आरो।
टेस्टाबो आलादा जायो।
जोंनि लकेला गोथावसिन
ओं
ओमफ्राय बेवहाय मा जायो बैबायदि आदार होनायनि थाखाय माने अमायाव अमायाव माने थाब थाब बेरामाबो सन्देरनो थाखाय माने चान्स थायो माने।
औ
बेंखायनो अमाखौ माने खोब जोथोन लानांगौ जायो बे मेदिसिन मसिन होनानै फिसियो नालाय बिथांमोना माने बेबायदिनो सम सम माने। मासाव खेबबा खेबनै चेकआप खालामबाय थानांगौ जायो अमाखौ थुखैनांगौ जायो। अमाखौ माने फुराद जोथोन लानांगौ जायो आरो थुखैनांगौ जायो ओमफ्राय। खिफोरखौ साफा खालामबाय थानांगौ जायो आरो। बेबायदिनो सम सम माने बिजिफोरखौ होनांगौ जायो अमाया जुदि एसे बेराम जायोबा
औ
थिग बेबायदिनो मोनसे फार्मिं खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। ओमफ्राय ट्रेडिसनेल अमा फिसिनायखौ जों खोब खम नुनोसै गामि ओनसोलफ्रावबो आजिखालि बारा ट्रेडिसनेल। दमा सिला माने हमना ला अफ्रिजों माबाजों। मानो गन्दै जों होनानै फिसिनाय बेफोर अमाखौ माने बारा मोननो थांबांला आरो दा। आथिखालाव आरो अमाजों अख्रिजों होनानै फिसिनाय अमाफ्रा खिन्थु जानो बिराद गद जेस जायो। जेरै अमा थावख्रिफोरखौ जों फिसियोमोन अमा थावख्रियाथ' बारा देरा ओंखायनो बेखौ बिजनेस लाइन। जोम लांला माने आथिखालाव अमा बेलाथिफोरखौसो बांसिन सिनाय न जों अस्ट्रलिया अमा। बायदि बायदि अमा बेफोरखौ जों बांसिन माने फिनाय नुनो मोनसै।
औ।
दा बेवहाय मा जायो। जोंनि गामिनि रांखान्थिफ्राबो रां। खान्थि जिथुनाखि थासारि बेबो एसे दडेभलप जाबोदों बार' अमा दाउ फिसिनायनि दारै बेफोरबायदिनो माखासे बेखार लाइमोनफ्रा बा बेखार सुबुंफ्रा बेबायदिनो फार्मिं खालामनानै खोब माने गावनि न'खरखौ। सालायलांनो हानायबो बेबायदि थासारिसिम सफैदों। खायसे खायसे सुबुंफ्रा बेखौ बुंनांगोन
औ
दा ओमफ्राय अमाखौ आथिखालाव बेबायदिनो र फार्मिं खालामनायजों लोगोसे बेहाय फिसिखांनायनि उनाव माने अमाखौ बिजनेस होननानै बुङोब्ला आथिखालाव अमाखौथ' मोनथाम मोनब्रै माबाजोंबो फाननो हायो हमनानै ला अमाखौ दाननानै फाननाय मोनसे। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बेखौ फालांगि खालामबाय। गुबुन मोनसे जागोन ओमफ्राय गुबुन मोनसे जम दैथायनाय ओमफ्राय। अमाखौ आथिखालाव ओरैबो नुबावो माने अमानि जिथुनाखि इन्डास्ट्रि थाया इन्डास्ट्रि बायदिखौनो बनायसिग बैहाय माने मा खालामो अमाखौ फोराननानै अमाखौ फोराननानै। पेकेटिं खालामनानै माने फानहरनाय जायो गुबुन गुबुन बिदेशाव। जोंनि आसामनि बाहेरफ्रावबोबायदि साप्लाय हरनाय जायोबा। गुबुन गुबुन फरेन कान्ट्रिफ्रावबो बेदिनो पेकिं खालामनानै फाननायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेवहाय जोंनि बर' सुबुंफ्राबो खोब माने आग बाग लानायखौ नुनो मोनदों आरो। दंसै आरो आथिखालाव बा जों नुनो मोनसै दा बेबायदि। लिं खालामनाय फाननाय नुनो मोनो आा खायसे खायसे। खिया मा खालामो आथिखालाव जोंनि लकेल सुबुंफ्राबो माने अमाखौ। खौ बेबायदिनो आसार खालामनानै फाननाय नुयोमोन। फोरनानै म होनानै बा बेखौ माने बयामाव सोनानै बेबायदिनो आसार खालामनानै। ब साप्लााय खालाम हरनायबो नुजै माने दिल्ली मुम्बाइयाव थानाय सुबुंफोरनो बे बिरैनो करियारनि दारै माने बेखौ साप्लााय खालामनानै मोनसे बिजनेस मावनायखौ नु ै आरो बेजों एसे एनै रां मा होनो सुंथानाय न'खर सुंथानाय बेबायदिबो मोनसे हेल्प मोननायखौ जोङो नुनो मोन आरो दा नोंथाङा मा बुंगोन जेनेबा
होमबा नोंथाङा जिेखिनि बाथ्राफोरखौ बुंबाय बियो जोब जोबोद सैथो बाथ्रा मानोना आथिखालनि थासारियाव गोबां अमाखौ फार्माव लाबोनानै फिबाय आरो जोथोन लानो हायोबा साक्सेस जायो नङा होमा नोंथां दा आथिखालनि थासारियाव अमानि जि मोनसे डिमान्ड बे इन्टारनेसनेल दिडिस होननानै बुंनानै लानांसिन माने फ्राय काउन्ट्रियावनो सोलियोसै हयथ' बे ओखायनो जोंनि जि अमाखौ लानानै जि फार्म खालामनाय बियो जोङो जुदि सिनसियारलि जों खालामनो हायोब्ला होमब्ला बै इन्टारनेसनेल मार्केटखौ जों हमनो हागोन टेस्टआ एसे खममोन। नाथाय दिमा साप्लाइया बारा दा बेखायनो जोंनि हानाय सिबांखौ ट्रेडिसनेलनिफ्राय जोङो एसे साइड जाबोनानै जोङो जुदि बेखौ मोनसे गोनोखोआरि आदबजों जों जुदि फिसिनो हायोब्ला अब्ला जों जोबोद मोजां जागोन आरो अमानि जि मोनसे थासारि जोंनि ओनसोलाव बेयो जाबाय एफाराबखिनि बेमार जाग्राबो नङा आरो फ्राय बुंनो थाङोब्लाथ' जों दा ट्रेडिसनेल मडेलै अमाखौ फियो बेयावथ' फ्राय सइनफ्लु जानाय नुवा
औ।
जि नोंथाङा बुंदोंमोन अफ्रि आरो गुन्दैजों लगायनानै होनाय टेस्टआबो एसे बांसिन जायो गुबुन फारसे जाबाय बे हाब्रुजों गेलेयैखाय जानांगौ दं बेखायनो माने बेयाव सयन फ्लआ बारा फैयाखै नाथाय सयन जानाय जोङो फ्राय फार्म ओनसोलाव जि फार्म खालामनाय ओ बेयाव नुनो मोननाय। जायो दा होमबा जिकुनु साननानै ला। ना हायो जे जोङो जोबोर जोथोनै जुदि अमाखौ। ओ फिनो हायोब्ला। होमब्ला जों जाफुंसार जानो हायो जायखौ दहै नोंथाङा बुंदोंमोन। आरो बेबायदिनो आथिखालाव ओ। अमाखौ लानानै गोबां बिजनेस खालामो जायखौ नोंथाङा बुंबाय नों। गोदानानै फाननाय बे मोनसे थाबाय गुबुन मोनसेया जाबाय नोङो अमा फिसा। बानायनानै हरनाय बे थाबाय आरो जायखौ नोङो पेकेजिं खालामनानै दैथायहरनाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय नों बेखौ ओ आसार बानायनानै दा बेबायदिनो जों जुदि अमानि जि मोनसे दिमान्ड बेखौ जों गोजान जायगायाव दैथायहरनो हायोब्ला होमब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो ओ आगोलाव जेरैबायदि जों अमा बेदरखौ फाननो हायाब्ला जि न'आवनो जाजोबनांगौ जायो। बेबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानांनाय नङा। नङा होमबा नोंथां? दा बेखायनो जोङो बे बिथिङाव जों गोनोख। खारि फारसे एसे आग बारायलांनो हायोब्ला। होमबा जों अमाखौ आरो अमाखौ लानानै जोङो गावबागाव आथिङाव बा गावनि आथि आथिं गसंथानो हानाय बायदिसिम। जोङो सासे सासे जाफुंसार सुबुं जानो हागोन। दा बे आथिङयाव नोंथाङा सुंद्रि मा एसे परामर्स होबावो।
ओ थारैनो बेफोरनो जेथनाखि अमाखौ जोङो आथिखालाव बेखौ जों बर' सुबुंफ्राबो माने बेखौ ओ फार्मिं लाइनाव फैनांसिगौ माने लाबोनांसि गेव बा जों अमानि आबादखो मावनानै ओ माने मा खासे जोंनि आइजोफ्राथ' ओरैनो गामियाव न'आव थाखायो नालाय। बिथांमोनाबो बेखौ माने अमानि आबादखौ अमा फिसिनाय खौ बिथांमोना बुरजा बुरजा फिसिनानै उम नो माखासे बिजनेस लाइनाव बिथांमोनाबो लांनो हासै आरो।
अ होमबा
जों अमानि आयदायाव सावराय
होमबा नोंथां बे बिथिंखौ लानानै जोङो जोबोद सावरायबाय उनाव जोङो लोगो मोनलायबा सावरायफिनोसै।
औ गोजोननाय थाबाय औ दे।